हेलौ
हेलौ
औ
औ
हा
नोंथाङा फ्रि मोन‌ना
औ फ्रियाव दंथ'यो
माबा माबा रायलायनोमोन नामा नोंथाङा
औ माबाफोर रायलायनोसै
दे मा रायलायनो
र' आं साननि आं साननि र'
दे
साम'नि सबायजों संनायनिखौ मादि संङो बेखौनो रायलायनोसै होमबा
दे जायो जायो साम'खौ संनो रोङा नामा नोंलाय नोंथाङालाय
संफेरबायाखै आं
अम
माबादि मोनथिखायोना नोंथां आ
हेलौ
मिथिगो मारै संङो
अ
रोंगौ
ओ सामखौथ' रोंगौ रोंनाया साम'खौ दैफ्राव बिलोफ्राव आरो जाम्फैफ्राव खननानै लाबोनानै न'आव आराम सुनानै सोमनानै दोनदो हा बेसोथ' हा जायो नालाय बे हाया गोबारननायनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनदो ओमफ्राय जेला गोबोरन खाङो होमबा सायदो दाखोनखौ बे मोखां थायोना
औ औ
बेखौ सायदो सायनानै बे खिथुखौ दाननांगौ आरो मोखांखौ सायखांनानै खिथुखौ दाननांगौ खिथुखौ दानाबा सोबनायाव गवा
औ
मोजां रोखोम दाननानै लानांगौ। ओमबासो सोबनायाव मोजां गयो। साम'खौ प्रथम संजेेननायाव खारै एसे होनानै सङोबा मोजां। जिरा मस्ला आरो बानलु सामब्राम गुफुर गासैबो देनानै होखानानै खारै एसे होनानै एवदो। एवनानै नों माजों जानो सा सबायजों?
सबायजों औ।
सबायजों सबायखौ नोङो कुकारफ्राव रुखानानै लादो। साखानानै लादो साम'खौ एवनानै। मोजां एवनानै। सबायखौ होसनदो।
औ
साम'आव।
बिस
आरो साम'आथ' मेरला जादनि दं दां। आं बे साम'आव दाहोनाय। साम' खहे साम' गोलाव।
औ।
साम' लादाय बेखौल' मिथिगौ।
औ।
बेखौल' बांसिन जाफेरनाय जायो। साम' लादायखौ साम' लादायखौ एरख'नानै मैथा बांगालजों एवोबा गोथाव जायो।
माबाजोंबो तमेट'जोंबो जाजायो गोथाव जायो तमेट'जोंबो एवना जायोबा।
गोथाव जायो साम'आ। साम'आ मेगननि थाखायबो मोजां नानै मानसिफ्रा जायो बायनानै लाबोना नै हाथायनिफ्राय।
ना ओरैनोथ' साम'वा।
माबाखौ साम'खौ साम' साम'फोरखौ मा-मा मा मा? मा टाइपनि संनानै जानाय जेनेबा?
साम'खौ एवनानैबो जाजायो एवनानैबो जाजायो।
औ।
आरो नों माजों जानो अनलाजोंबो जाजायो मानसिफोरा अनलाजोंबो जायो। दालिफोरजों जायो हा
न गोसे मजा
औ खिन्थु अनलाजों साम'जों जायोबा साम'आव साम'नि खुगायाव बे अनलाया अना थाबथेनानै थानाय बायदि जायो आरो। हाबजोबो बवहाय। एसे आमथा जानोसै नालाय बे बुस्थुआ अनलाया सबायफोरजों जायो बा स्रा स्रा जायो बेहाय। थाबथाया आरो सोरबा दालिजोंबो जायो। दालिफोरजोंबो
जेबा सबायाइजों संनाय संनायाथ' खारै होयोना।
औ
खारैखौ बियो अनला आरो अनला आरो माबा दालि दालियाव दालिजों सनायावबो।
बेहायबाबो औ साम'खौ एवनायाव खारै होनांगौ होनोमबासो राफो जायो। नङाबा साम'आ राफोर जाया साम' एवनायावनो खारैखौ एसे होथारनांगौ
हबासो राफो जायो आरोना औ
मालाबा संलायनानै जादो।
जागोन जागोन
साम'खौथ' साम'खौथ' आजिखालि हाथायावनो मेरला मोनसै लायनांलायला
औ
जाम्फैफ्राव दहलाफ्राव बिलोफ्राव लायनांलायला हाथायनिफ्राय बायनानै मोनो आरो सोरबा सोरबा सायहो होखानानैबो लाबोयो हाथायनिफ्रायनो
एखानानै दा ओरैबाय बे मोखांखौल' एरख'नानै
औ मोखांखौल' मोखां बे माबा दाखोना बेखौ सायनानै गारनांगौ नङाबा बे बुस्थुखौ थायोबा सोबनायाव जाया आरो बे दाखोना बोरैबा थाफ्लाङोबा बोरैबा मोनजायो
आरो खिथुखौ मोजाङै दानाबा सोबनायावबो अनो नागिरा
बे बाजारफ्रावलाय बेसेबां लायो जाखो सामआलाय साम गोलाव्रा ओमफ्राय बे
साम'आ दा केजियाव पन्सास थाखा थांबाय होनदां
केजियाव मोननैबो
एखे
बेखे
एखे एखे दामावनो हरोगोन पन्सासआवनो केजियाव ओइ सायखानाया बारा जायो सायहोनानै लाबोनांगौबा दाना हटेलफोरावबो होबाय साम'फोरखौ मेगननि थाखाय मोजां होननानै जायो मानसिफ्रा
औ
जानांगौबो थान्दा मोजां मोनो
ओ जानांगौ
साम'खौ जानांगौ दाना हारसाफ्राबो जायो दाना
हेलौ।
जिंखियाफोरजोंलाय जानो जाया?
बेजों जाजानाय नङान दां दिंखियाफोरजों दिंखियाफ्राव एवनायावसो जायोना। अमाफोरजोंसो एवनायाव दिंखियाफोरखौ एसे ए एनै होयोब्ला गोथाव जायो मेजेमजों गोथाव जायो आरो दिंखियाया। अमाजों संनायाव अमाजोंथ' गासिबो बुस्थुआनो जाजाजोबो।
जेनेबा बे साम'खौबो साम लादाय एरख खानायखौ माबाजों जों फिसाजों एवबालाय।
बेजों जा जा साबनो हागौ। एवनानै जानायाव दिंखिया खौबोथ' एवोसो नालाय एवनानै जानायाव जा जानाय जाजागोनबो।
आलिसाबना हागौ आरो। थावाव थावाव होबाय।
थावबो थावाबबो औ ओंख्रि जाबानो जाबाय।
उम।
जाजाबानो जाबाय।
बे साम लादाय एरख खानायखौलाय बिथाङा बाजारफ्रावलाय बेसे लायो जाखो
एरख'खानाया दाम जानो हागौ एसे फ्राय बिखं गोनांनिख्रइ बे एरख' खानाया एसे दामा बांसिन जानो हागौ।
नानै जेनेबा
औ बिखुंजों बिखुंजों बिखुंनि लानानै फै फैयोबा एखेयानो जागोन। एरख'खानानै फाननायखौ लाबोयोबा दामा एसे बांसिन थांगोन।
औ।
एरख'खानायबा गोरलैबो जाहैबाय। लाबोनानै सुनानैल' मोजाङै संख्रिजों मानजिनानैल' मैला खारनाय बायदि संख्रिजों मोजाङै फु गनानै संफैबानो जाबाय नालाय एरख'खानाया खस्थ' नांला। ओंखायनो दामा एसे बांसिन जानो हागौ।
बिदिबा नों डाइरेक्ट संजाबाय आरो।
दाला डायरेक्ट संजाबाय सुफैनानैल' संजानो हाबाय। बै साम' दाखोन गोनांनिख्रुइ साबसिन जाहैबाय।
औ।